खोनादों
औ खोनादों नोंथां।
अ नोंथाङा दा समावहाय फ्रियैनो दङ ना?
औ खोनानाय मोनाखै नोंथांनिखौ हेल'
खोनादोंना नोंथां?
औ औ दासो खोनादों औ।
अ नोंथाङा दा समावहाय फ्रियैनो दङ ना?
औ नोंथां फ्रिनो दंथयो आङो दायो।
अ नोंथाङा फैबा नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन।
अ सावरायजागोन दे नोंथां।
औ जोङो मैगं थाइगंनि सायाव सावरायनोसै।
औ सावरायजागोन नोंथां
औ नोंथाङा मिथिनाय बायदिबा दा जोंनि दैजलां बा मेसेङाव मा मा मैगंखौ जोङो आबाद मावनानै जानो हायो बेफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा फंनैसो बुंनो हागोन ना?
औ हागोन दे नोंथां ओ जोंनियाथ' दा दैज्लां बोथोराव होनना बुङोब्ला माने जेनेबा जोङो गिबियावनो जोंनिया सबाय बिमा बहल खुमब्रा लाव नैबेफोरखौ जोङो बांसिनैहाय मोननाय जायो आरोना बिदिनो भिन्दि लेस्रा बेफोरबायदिखौहाय जोंनिया आरो बेबायदिनो जोङो माखासे मा होनो बेखौ कख्लिं होनो नामा नोंथां बेखौबो जोङो औ खखिंखौबो जोङो गायनो हायो आरोना ओ जोंना आरो माखासे गोबांनो बेबायदि ओ गोथां मैगंफोरखौ जोङो मोननो हायो नाथाय जोंनि ओनसोलफोराव माने बारा नैबेफोर गासिबो आबादखौ जोङो मावनाय जाया बेनि बेंखायनो आंबो एसे बारा मिथिबा आरो ना जोंनि जायगायावहाय जा जाखौ मावो बेखौल'सो आं एसे एनै बेखौ मिथिनाय जायो आरो ना नोंथां। ओ हेल' खोनादोंना?
नों खोनायाखै
औ दासो खोनादों आङो नोंथाङा खोनादों ना
औ औ खोनादों नोंथांनि माखौ
औ औ औ
औ
बेबायदि बेफोरखौनो जोंनि थि ओनसोलथिं जायो गायनाय जायो आरोना नोंथां नोंथां नोंथांमोनथिंजाय हायो मा माफोर
खोनादोंना नोंथाङा हेल'